हेल' खुलुमबाय नोंथां औ खुलुमबाय औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय नोंथाङा मायाबाफोर खामानियाव मुखुब जानानै दङ नामा
औ नोंथांसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय ओ दायोथ' आङो जेबो मावाखै दायो ओरैनो दंथ'यो
अ बिदिब्ला आङो औ नोंथांनि सिगाङाव एसे ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नारजि अमानि सोमोन्दैसो एसे सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन
अ नंगौ नामा सावरायनो हा
औ औ दे बिदिब्ला होमबा ओ जोंहाथ' नारजि अमा ओंख्रि होनना बुङोब्लाथ' बर'फ्रा ओ बयबो गोथावखौनो मोनखायो नङा होमबा दा नारजि नार जि अमा ओंख्रि संनो थाखायब्ला जोङो गोबां सिगांनिफ्रायनो माखासे थाग थियारि खालामनानै दोननाय जायो जेरैहाय जोङो नारजिखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो फोराननानै ओ थफ्ला खानानै दोननाय जायो जेरैहाय ओ नारजिनि फाथो फोनाय सिजेनाव जोङो जेब्ला फाथोआ रायो फाथोआ देरो बेयाव जोङो बे फाथो फिफांखौ दानफायनानै एबा बा फाथो बिलाइखौ जोङो खानानै
हुम
बेखौहाय मोनसे साफा जायगायाव ओ बि जोङो फोराननानै फोराननाय जायो ओमफ्राय जेब्लासिम बियो मोजाङै राना अब्लासिमनो फोराननाय जायो आरो ओमफ्राय जेब्ला बियो मोजाङै रानो होमब्लाना जोङो बेखौ मोनसे ओ मनायाव बा एबा मोनसे थफ्लायाव जोङो मोजाङै खानानै दोनो आरो बेखौ जाहाथे बियो मैला बाया
उम
दा बेनिफ्राय होमबाना जोङो बेखौ जेब्लानो जों जानो गोसो जेरै नारजि नारजि खफ' जानो गोसो नारजि दोलो जानो गो सो जानो बेनि थफ्लानिफ्राय बरननानै जानो हायो आरोना दिहुननानै दा नारजि अमा जानोब्ला जोङो फार्स्टआवनो गिबियावनो मा खालामनांगौ अमा बेदरखौ जोङो बायनानै लाबोनांगौ जायो अमा बेदर खौ बायना लाबोनानै जोङो बेखौहाय मोजाङै सुनानै लानांगौ बेनिफ्राय आरो जोङो मा खालामनांगौ नारजिखौबो जोङो थफ्लानिफ्राय दिरुननानै जों बेखौ दसे सोमनानै दोननांगौ जायो जाहाथे बे बिलाइआ रुइयो आरो ना गुरै जायो
उम
बेनिफ्राय बेखौ दसे जोङो गोबाव सोमनानै दोननानै जेरै गन आधा घन्टासो सोमना दोननानै बा एक घन्टासो सोमना दोननानै जोङो मा खालामनाय जायो बेखौ ओ मोजाङै सुखांनानै जोङो मोनसे थौआव थौआव बा दोआव एबा सारयाव जोङो बेयावहाय होनानै ओ दै एसे होना दै एसे होनानै ओमफ्राय आरो खारै होनानै जोङो बेखौ गोबाव रुनाय जायो आरोना जाहाथे बिलाइआ मो जाङै रुइनानै जोङो बेखौ दोलो दोलो गेब्लेहोनो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ गोदौ होबाय थाना गोदौ होबाय थानांगौ बिदिनो मोजां रुइजासिम दा बेयाव जोङो गुबुन फारसेथिं मा खालामनो हायो ओ गुबुन फारसेथिं जों जा अमा बेदर लाबोदोंमोन बेखौ सुनानै लानानै जोङो सारायखौ अरदाबाव जाननानै गुदुं खालामनानै बेयाव थाव लुनानै बेनिफ्राय थावआव दुङोब्ला जों बेयाव जेरै जोङो थियारि खालामना लानाय साम ब्राम मस्ला हालदै सामब्राम गुफुर हाइजें बायदिसिना देना लानायखौ जोङो बेयावहाय मा खालामनांगौ ओ सामब्रामखौ सेरनानै जोङो अमा बेदरखौ होसनदो अमा बेदर खौ होसन्नानै दसे एवदो दसे एवनानै जोङो बेयावहाय ओ संख्रि हालदै ओमफ्राय मस्ला मस्लि जों जा देना लादोंमोन सामब्राम गुफुर बेफोरखौ जोङो गासिखौबो होसननानै दसे आरो एवबावनांगौ दसे एवबावनानै आरो खोबहाबना दोननांगौ आरो बेखौ जाहाथे बे अमा बेदराव जा दै दङमोन बियो ओंखार ओंखारनानै रानो आरो ना ओमफ्राय जेब्ला बे ओ अमा बेदरनिफ्राय दै ओंखारनाया रानो अब्ला जों बेयावहाय ओ नारजिया जोंना ओरै माबानो ओ रुनाया रुइबायब्ला जोङो बेखौ सानानै बेयाव अमा बेदर एवनायाव जोङो होसननानै हरनो हायो आरो
औ
होसनना होनांगौ बेनिफ्राय जेब्ला बेयाव ओ नारजिखौ होसनना होयो अब्ला जों आरोबाव बे नारजिजों अमाजों लोगोसे दायो ज' संना जों बेखौ जमायै गोदौ होनांगौ गोब एसे गोबाव सम जाहाथे अमा बेदरा मोजां मोजाङै रुयो नङा होमब्ला जों बेदर बायदि बेदर जिनिसखौथ' जोङो गोथां गोब्रां जानो हाया नालाय बा जोङो जानो हाबाबो बेयो देहानि थाखाय मोजां नङा बेनिखायनो जोङो मोजाङै मोनजासे संनांगौ जायो बेनिखायनो मोननैखौबो जोङो दसे सम गोबावै ओ संबाय थागोन बेनिफ्राय जेब्ला बियो अमा बेदरा मोननाय बायदि मोनहां जायो अब्लाना जोङो बेखौ मा खालामनो हायो संख्रि आरि संख्रि बायदि संख्रि नांदोंना नाङाखै जों बेखौ टेस्ट खालामनो हायो आरो बेनिफ्राय खारै होनायनि जाहोनानो जाहैबाय बेयाव ओ खारैया माने गोबां गोरा जिनिसफोरखौ बा माबाखौ माने मा खालामो ओ गुरै खालामो आरोना बेनिफ्राय बेयाव माखासे मोनसे ओ बियो गोथाव जानाय माबाबो लाबोयो टेस्टबो लाबोयो बेनिफ्राय आरो ओंख्रि खौ बेयो एसे रिमोनलाबो खालामो आरो दा बेयाव जेब्ला बियो ओंख्रिया मोनहां जाबाय अब्लाना जोङो बेखौ आरोबाव दसे खोबनानै एरनानै जोङो बेखौ खांनाय जायो ओमफ्राय जेब्ला जोङो बयबो न'खरनि मानसिफोरा जमा जायो बा ओंखाम जानाय सम जायो अब्लाना बेयाव जोङो बेखौ ओंख्रिखौ हायनानै जानो हायो आरो ओंखामजों लोगोसे
औ
बे बे नारजि ओंख्रिया जेरैहाय एसे खायफाया बेखौहाय गोखा मोनो जानो हानो नागिरा खायफाया आरो एसेया साफा सानैया बांसिनानोथ' गोथावसो मोनो आरोना बे नारजि ओंख्रिखौ खायफाया जा मानो जानो हाया होनना बुङोब्ला बिसोरो नारजिखौ गोखा मोनो बा जेरै फाथोआनो गोखाखा नालाय बेनि थाखायनो खायफाया खौ गोखा मोनो आरो गोखा मोननायनि जाहोनाव बिसोरो बेखौ ओ गोथाव मोना जाहैयो नाथाय बांसिनानो बेखौ गोथाव मोनो आरो दा नोंथाङाबो जाफेरबायना नारजि अमा ओंख्रि
औ नंगौ जाबाय
औ औ दा आंनिया बुंनांगौ खिनिया एसेनोमोन दा नोंथाङा मायबाफोर फोरमायनो सानदों नामा
औ अब्लालाय औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ
अब्ला आं दायो नोंथांसिम जोंनि बर'नि दोरोङारि सबायजों साम' संनायखौनो आं फोरमायनो सानबाय
औ फोरमायनो हागोन दे
औ जोंहा सबायजों साम' संनो थाखाय जोंङो सबाय आरो हानि सबाय आरो साम'खौ नांगौ जायो जोङो ओ साम'खौहायो जोङो दैमा बेनिफ्राय लाबो खननानै लाबोयो बा जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो लाबोनो हायो साम'खौ जोङो लाबोनानै बेखौ सोमनानै दोननांगौ जायो गिबियावहाय साम'खौ लाबोग्रोमोन आरो जोङो बेखौ जानो हाया माने जोङो बेखौ खौ माने सोमनानै दोननाय जायो होनब्ला जेन बिनि मैलाफोरा रुइगानानै थायो आरोबाव बिनि दाखोनफोरा जेन बाहेरथिं ओंखारबोयो आरो सायनो थाखाय जों बियो मोजां जानाय बायदि आरो
औ
ओमफ्राय जोङो बेखौ हरसे बा जोङो हरनै सोम सोमनानै दोननाय जायो आरो बांसिनानो हरसेनि उनावनो जोङो बेखौ सायनो हायो ओमफ्राय बेखौ जोङो साय सायनानै बिनि मा होनो दाखोनफोरखौ जोङो बख'नानै बिनि खिथुखौ दानस'नाय जायो जाहाथे जेन बियो सोबनायाव मोजाङै गबोनाय बायदि आरो बार माबानानै नङाब्ला बिनि खिथुखौ दानस'वाब्ला माने सोबनायाव फैनाय नङा आरोना मोजाङै बेनिखायनो बिनि बिखौ दानस'नाय जायो जाहाथे बारहाबनानै मोजाङै गबोनाय बायदि बेखौ दानस'नानै जोङो दसे सोमनानै दोनबावनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनावनो जोङो बेखौहाय मा खालामो ओ गासिखौबो दानस'खांजोबनायनि उनाव सोमनानै बेखौ जोङो साफा खालामनो थाखाय बेखौ जोङो फुयो आरोना सोरबा बायदिया बेखौ मनायाव सोनानै जांख्रियो आरोना जांख्रिनानै बिनि मैलाखौहाय खारहैयो आंबो मालाबा समाव मनायावनो जांख्रियो मनायावहाय बे प्लास्टिकनि मना थायोना मोनसे रोखोमनि गोबा गोबा बेयाव सोनानै बेखौर जांख्रियोब्लाथाय बिनि गासैबो मैलाफोरा थाबनो गजोबो आरो ना बिराद मोजां ओमफाय बे मनायाव संख्ल' संख्ल'नाया जलदि माने गोख्रैनो जायो आरो खामानिया जोङो मनायाव सोनानै संख्ल'नानै बेखौ माबानो हायो आरोबाव सोरबा बायदिया बेखौ दोफोराव सारायफोराव लानानै फुख'नाय जायो आखाइजों थिगसे फुनानै बेखौ माबायो फोसाबो दा बेबायदिनो बेखौ फोसाबखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै सुनांगौ आरोना जावले जावलेनो खनले खनले जोङो बेखौहाय सुबाय थानांगौ जे बिनि मैलाया ओंखारबायानो थागोन आरो हुबानो बिनि मैलायाबो ओंखार ओंखारबाय थायो जेब्लासिम बिनि मैलाया गागागोन अब्लाथाय माने दैया गोजों जायो आरो बेखौ दै गोजों जाजासे जोङो बेखौ सुनांगौ। ओमफ्रायो बिनि उनावहाय जोङो दसे फन्द्र' मिनिटसो सोमनानै दोनबावनो हायो सुखांनायनि उनावबो ओमफ्रायो बेनि उनावहाय फारसेथिं जोंनो मा नांगौ जागोन साम'जों संनो थाखाय सबायखौबो नांगौ नालाय सबाइखौबो जोंहा माखासे। खालामनांगौ गिबियाव बे हानि सबायखौहाय जोंहा बेखौहाय जोङो एवस्रेमनानै लाग्रोनांगौ। एवनानै लानानै बेखौ हुख्रेमनो नांगौ जायो जोङो बेखौ उवालाव देनानैबो जोङो बेखौ बिनि बिगुरखौ जोङो माबानो हायो बा बेखौ जोङो गेब्लेहोनाय जायो आरो उवालआव देनानै ओमफ्राय बिनि बिगुरखौ फुनाय जायो जावस्रावनाय जायो उनाव उवालाव देनानै सबायखौ
औ
जेब्ला बेखौ जावस्रगोन अब्ला बेखौहाय सोरबा बायदिया सोमनानैबो दोनो आरोना वालाव दखांनायनि उनाव जावस्रनानै बेखौ सोमनानैबो दोनो जाहाथे जेन बियो गुरै जानाय बायदि ओमफ्रायो उनावहाय संनायाव जेन बियो थाबनो गेब्लेनाय बायदि आरो
औ
ओमफ्राय बेखौ जोङो उवालाव देखांनानै सोमनानै बोखांनानै। दै गुदुं फुदुंसिगोन आरोना दै गुदुं फुदुंनानै फुदुंनायाव जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो सबायखौ होस'नो ओमफ्राय होसननानै बेयावहाय जोङो खारैबो होनाय जयो खारै होयोब्लासो बियो थाबनो रुयो नालाय खारैजोंसो ओमफाय खार सोरबा बायदिया खारै गैयाब्ला सोरबा सदाफोरखौबो होयो आरो। ओमफ्राय बेखौ मोजाङै साग्लिसिगोन आरो ना खारै होनानै। उनावहाय बियो रुइगानाय जायोब्लाथाय बेखौहाय साग्लिसिगोन सबायखौहायो खारै होनानै बेयाव संख्रि एरिफोरखौबो होसिगोन आरो ओमफ्राय फारसेथिंहाय जोङो साम' सुनानै लानाय दोननाय साम'खौ जोङो मा खालामो। आ साराय फुदुंनानै जोङो सायाव थाव होनांगौ थावआवहाय जोङो बानलु सामब्राम। बानलुखौ जोङो बारा बिबांनि नाङा मानो होनब्ला जोङो बेखौ बिदै जागोन नालाय सबायजों। ओंखायनो जोङो बानलुखौ एसेल' होनांगौ जाहाथे बियो जेन माबा सोरबा बायदिया गोसाबो जायो आरो खिन्थु आङो संनायाव बानलुखौ एसेल' होयो सोबख'योब्ला बियो गुसथिआव बिराद आलौवो आरोना बांद्राय बानलु होयोब्ला। ओंखायनो आं खम होयो थाइसे एबा थाइनै बिदिल' बेखौ जोङो सामब्राम बानलुखौ सारायावहाय थाव जेब्ला साराय दङ थाव होनानै एवनाय जासिगोन बेवहायनो साम'खौ एवनाय जासिगोन आरो सामब्राम बानलुजों ओमफ्राय बेयाव मस्ला हाल्दै संख्रि होसिगोन आरो सामब्राम गुफुर एरिफोरखौबो होनो हायो। ओमफफ्राय उनावहाय बेखौ एसे दै होनानै फोमोननाय जायो आरो दै होनानै फोमोनबाथाय फोमनानै उनाव सबाइखौ बेयाव होदेरनाय जासिगोन आरो सानानै लानाय सबायखौ बेहायो बेयाव होदेरनाय जासिगोन ओमफ्राय बेखौ दसे सम जों गोदौ होनोनाय जायो जमायै सबायखौ जों माबाखौ जों साम'खौजों ओमफ्राय उनावहाय बेयाव मोननैसयाव जोङो गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया फोरखौ मोदोमनायनि थाखाय होसननाय जायो आरो जाहाथे बेनि